हेलौ नोंथां
अ नोंथां खोनादों दं नोंथां
नंगौ
दं न'आवनो दं जिरायनानै
आंबो दङ ओरैनो जिराय एसे साइथ आव दं आरोना आं न'नि
आतसा
नों'नि एसे साइदाव दं आरो ना
औ
उम जागोन
ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा
गैया नोंथां जायाखै
औ
नोंथाङा जाबाय गैया मोनाखै नोंथाङा जाबाय
ओं आं जाबाय औ
मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' बिदि
औ औ
ओमफ्राय दालि जहल
दालि जहल
औ औ औ
आचसा आरो
ओमफ्राय गैला बे मोननैयानोल'सै
आदसा
ओमफ्राय नोंथाङा अबेनि
आं नलबारि नोंथां
अ नलबारि
ओम
आं उदालगुरि औ
आचसा उदालगुरि मा डिस्ट्रिग गोलैयो नोंसिना?
बाक्सा गोलैयो जोंना।
बाक्सा। आचसा।
ओमफ्राय नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासिनो बर्थमान लाइफआव?
आं बिदिनो। जेबोथ' बिदि साखरि बाखरि मावथ'वाखै जाथ'वाखै। मावनो नाजादों। खिन्थु जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय आं बिदिनो। खामानिफोरखौनो। मावलागासिनो गावनिया। थाखाय खरस दिहुननो थाखाय।
अ आतसा आतसा।
नोंथाङा माबाफोर मावो नामा?
आंबो जेबो मावथ'वाखै बर्थमान ओरैनोसो दंथ'यो।
ओम।
आससा नोंथांमोनहा खोथिया सोथिया फुयोना?
खोथिया फुयो।
हालेफोर हेवनो रोंगौ ना नोंथा?
औ हालेवथ' आं एवनाया एवो, माने न'आवनो ट्रेक्टर दङ नालाय मोनसे, हेन्द ट्रेक्टर।
आतसा आसा।
उम। नोंथांमोन नालाय?
बिदिनो ट्रेक्टरथ' गैया मोसौ दं मोसौजोंबो हेवो ओमफ्राय गुबुननि ट्रेक्टरजोंबो हेवो आरो।
आतसा। ओमफ्राय। नोंथांमोनथिं मारै सोलिगासिनो दा ट्रेक्टरनि जेनबा दा हेन ट्रेक्टरबोथ' एवोनालाय?
औ-औ जोंनियाव हेन्द ट्रेक्टर आ सारिस' थाखा लायो, ओमफ्राय बे पावार ट्रेक ट्रेक्टर गिदिरा साराय तिनस' लायो।
बिगा आरो ना?
बिगा बिगा।
आसा।
आचसा नोंथांमोनाव?
जोंनाबो बिदिनो। एसे बारा आरोना जोंनिया।
एसे बारा। ओरैनो बे बेसेसिम बि जायो आरो ना
जोंनिया ओरैनो नों थांमोननियाव सारिस' होनदोंना जोंनिया एसे बारा माने फन्सास आरो
उ औ औ ओ ए नोंथांमोनहाबो खोथिया फुबाय दंबा?
खोथिया औ फुगासिनो दा बर्थमान
नोंथांमोनहा माबायदियाव फुयो माबायदि
जोङो जों फारला सिस्टेम फुयो माने
औ औ माबायदि रेद लायो नोंथांमोनहा?
दाथ' रेदा जोंनि साइदआव आदस' सोलिगासिनो फाला
आतस' जोंनाव सातस'
औ एसे खम आरो ना? जोंनोसै
एकस' खम
आतसा आतसा
ह बिदिनो न'फोरावबो हा दंब नोंथांमोननाव
औ दङ।
गायखांबायना गायखाङाखै?
जोंना न'निया गायनाय जाजोब्बाय गासैबो
गायनाय जाजोबबाय
ओम बांद्राय गैया नालाय हायाबो
आतसा आतसा
पास बिगाल' दङ नालाय
पाजबिघा
औ
दङो अब्ला नोंथां।
औ औ न'आवनो मावजोबो गासैबो
उम
नोंथांमोनालाय?
बिदिनो जोंहाबो ओरैनो मावना ओ जानो आन्थाखौ गायो आरो ओआराय बिगा दं। बाराबो गैया आराय बिगा दं ओमफाय बे आराय बिगाखौनो जानो आन्था गायो आरो
सा
उम बिदि बुरजा हा गैया आरो
उम
बिदिनो नोंथांमोना हाजिरा खामलाफोर मावोना?
हाजिरा खामानिथ' मावो मावनाया उमाय जेनेबा
मा होनदों नोंथां? हेलौ हेलौ
औ औ
खोनादो नोंथां। उम ओरैनो उम खौ मावोबा होनना सोंदों आं।
अ हाजिरा मावो मावनाया गामियाव।
औ ओरैनो मा दामाव मावो नोंसिना हाजिराया?
जोंना ओं गामियाव मावबाथाय माने जानायखौ खेबनै होयो आरोना फुङाव खेबसे ओमफ्राय सानजौफुआव खेबसे। ओमफ्राय फैसाखौ सारिस' थाखा होयो।
सारिस'
औ
उम नोंथांमोननाव जोंनिसाय एसे बुजा आरो
अ नोंथांमोननाव बेसे?
बे जोंनियावबो बिदिनो जानाया ओ खेबनैयानो होयो। बिनिफ्राय गामियावबा सारि तिनस' होयो ओमफ्राय गुबुननाव गुबु गाबिननि गामिनिफ्राय अंखारलांनानै मावबाथाय सारिस' होयो आरो
आतसा
उम जों गासै खामानिखौनो मावो आरो मावनायालाय बे बंफां थिखांनाय खोथिया फुनाय। सोरनावबा न' फाहामनाय बिदिनो गासिखौबो
आतसा
उम। नोंथांमोनाबो मावोबा?
औ मावो मावो जोंबो।
आतसा
उम।
नोंथांआ दा न'आवथ' गैथ'वा। ना न'आवनो दं?
आं न'नि एसे साइदाव दङ'।
आतसा नोंथाङा माबाफोर खेला धुला गेलेलाबायो नामा?
खेलान थुलाथ' बिदि गेलेनायाथ' दाथ' गेलेनो मोनथ'वा मोननाया जेनेबा माइ गायनायनि सिजेन नालाय माने मासे माखासे मानसिफोरा गायखां गायजोबाखै नालाय हालेवनो थांगासिनो आरोना।
आतसा उम उम।
औ
उम
नोंथां उम ना गेलेयो नामा बल?
आं गेले गेलेयो गेलेनायालाय फुटबल गेलेयो
आच्छा
एसेबां गोदिरबो प्लेयार नङा ए फिसा आरो
अ अ
गामियाव गेलेनाय एरैनो सोरबाफोर हायारफोर लिबा थाङो
आच्छा होमबा आं नोंथांखौ जेनेबा फुटबल नोंथाथ' फुटबल गेलेखायो नालाय?
गेले गेले
फुटबलनि ओरैनो मोनसे मोननैसो फिसा फिसा खजन सोंसै नोंथांखौ? जेनेबा फुटबलाव थ' मोननै टिम जाना गेलेयो नालाय
गेलेयो गेलेयो
औ ओमफ्राय मोनसे टिमाव साबैसे प्लेयार गेलेयो?
मोनसे टिमावहाय मोनसे टिमाव साबसित देलादजों सल्ल' जन सत्र'जन जायो सल्ल' जनानो जायो आरो ओ बाखि साबसि ति थायो इनिफ्राय प्लेयारा गेलेग्र गलकिप फारजों एग्र'जन जायो मोनसे टिमाव
आच्छा
उम
ओमफ्राय जेनेबा मा मा प्रयजन दङ जेनेबा? फुटबलाव?
दिनो गलकिपार दं साइड डिफेन्स दं मेन दिफिन्सस दं हाफस दं स्ट्राइगार फरवार्द बिदिनो दं।
आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा अबे पजिस नाव गेलेयो
आं फरवार्दाव गेलेयो नोंथां।
आच्छा
उम। नोंथांमोननाव खालाफोर जाबा थाय आं खौ लिंनो हागोन।
आतसा आतसा ।
उम। फरवार्दाव गेलेग्रा जुदि मानसि नांगौबा
औ।
आंखौ लिंजागोन आरो
जागोन नोंथां जागोन।
बिदिनो उन्दैनिफ्राय गेलेबोबाय
आतसा ।
उम। बेलेगावबो गेलेनो मोनबाय बिदिनो बेलेग क्लाबजोंबो गेलेबाय। बिब्दिनो जों क्लाबबो दंमोन बि एस क्लाब दंमोन बिदिनो मोननै आर दंबावोमोन बे क्लाबनिफ्रायथ' आं ओंखारबाय मोजां नुयैखाय ओमफ्राय दा गोदान उम माबा क्लाबाव जइेन जाबाय आं। द्रागन क्लाबआव
दा नोंथाङा अबेहाय क्लाबाव जयेन जादों?
आं ड्रागान क्लाबाव जइन जादों।
आतसा ।
उम ।
नोंथाङा बिदि जोंनि साइडथिं उदालगुरि साइडथिं फैफेरदोना फैफेराखै।
बिदि आं खेला गेलेनो थांनो मोनदों नाथाय उदालगुरि एसेबां माबायालासे मोनहैद्रायाखै आरो।
आतसा ।
उम।
उम।
थांद्रायनो मोनदियासै ओजालासे
उम।
मोनगोन मालाबाफोर सोरबाफोर खेलाफोराव लिंबाय इनभाइट खालामबाथाय मोनगोन। हेल'
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि न'आ एगजेक्ट गामिया मामोन थाय?
नामा आलिया बुंग'व
आतसा।
उह नोंथांआ सिनायो नामा?
ओरैनोथ' नलबारि होननायबाथाय सिनायो खिन्थु जोंना गामि भितुरफोराव हाबाखै आरोना बिदि।
आतसा आतसा।
उम
उम नोंथांमोननिया मा होनदोंमोन गामिखौ?
जोंनिया गामिखौ ओरैनो फामेफुख्रि होनना बुङो।
फामि फुख्रि।
औ माने स्टेसननि एसे गोजान जायो आरो ना।
औ औ औ
आरोरैनो एसे माने एसे बुरजायानो जायो ओइद नाइन किलमिटारसो जागोन आरो ना।
हेलौ हेलौ
हेलौ।
औ नोंथांना ना आंनासो नेट गैया
नेट्रवार्क औ नेट्रवार्कआ एसे प्रब्लेम होदोंमोन आंना नोंथां। उम
दे होमबा गोजोन्थों नोंथां।
दे गोजोन्थों नोंथां। ओं